हेल' खोना अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां?
मावनो माने नोंथां दा अखा बोथोरबो ना। दा नै जेबो खामानिबो मावजाया दुब्लिनि खामानियाबोथ' जोब्बाय बेनिखायनो नोंथां ओरैनो न'आवनो जिरना दंथ'यो नै।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओं जाखांबाय नोंथां।
अ होनबा नों नोंथाङा दायो फैयो नामा नोंथां? अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि मा बर' हारिनि माने बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? बैसागुखौहाय मारोरै फालिनाय जायो। औ बिदिब्ला नोंथां फंनैसो बुंलांलाय।
उम उम। नोंथां बैसागुखौथ' जों बयबो मिथिखायोना। बैसागुआ बर'नि मोनसे आमायथु कौ समफ्ल' बायदि होननानै जों बेखौ बयबो मिथियो बैसागुआव मा होनो बिफां लाइफां दैमा दैसा गासिबो जोङो मा खालामो गो दान महर मोनो होननानै जों बयबो मिथियो ना बैसागु होमब्लाथाय जोंनि मा होनो बोराय बेन्थ', सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाइ गासिनिबो गोसोआनो माने रंजाखाङो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बैस लाइफां दाउमा दाउसा
मोजां मोनो होननानै मिथियो आरो ना बैसागुआ मा होनो बर'नि बिखानि आमाय थुख्लुनि खावसे होनो आरो बैसागुखौ माने। बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननायखौ नुनो मोनो। मोनसेया जाहै बाय मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो मोसौ बैसा सागो होननानै बुङोब्ला जों नोंथां मोसौ बैसागुखौ
औ खोनादों नोंथां।
सैथ्र' दाननि जोब था खालार संक्रान्ति खालि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। जों मोसौ बैसागोआव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माने मोसौ बैसागो जानायनि सानसे सिगांनो जोङो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै ला खानाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मोसौ बैसागोआव जोङो मानसि बिदि रंजा बाजाखौ नुनो मोना जोङो मोसौ बैसागोआव खालि मानो मोसौखौ मोसौनि थाखायल' फालिनाय जायो आरो बेखौ। मोसौ बैसागुआव जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाहैबाय लाव फान्थाव थाइखा जोगोनार इदिनो रायदों बायदिफोरखौ जोङो माने मोसौनो माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मा खालामो मोसौफोरखौ गं आइथिं मोदोमफ्राव थाव गुबैखौ फुननानै जों माने दैमा गाथोनाव माने फोथा फुननानै मेथाइ खनै खनै जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा फिपा गंमेना बायदि जा होनगुर लायनाय मोनसे मेथाइ दं नोंथां बै मे थाइफोरखौ रोजाबना जोङो मा होनो फुख्रि दैमा बिलो बायदिफ्राव थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बिनि गेजेराव मा होनो मोसौ बैसागोआव जोङो मा होनो मोसौखौ थुखैखांनानै माने फो थाराव हगारना गारबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बेनि गेजेराव जोङो मोनासियाव खायोब्ला जों दिरुं गोदान फोरजों बैसागु बोथोर जाहैबाय नालाय नोंथां बेखौ दिरुं गोदानफोरजों खानानै दोननाय जायो आरो दिरुंखौ सोलायनानै होनाय जायो आरो मो सौ बैसागुआव जे बै रायदों रायदोंखौ माबायोना जोङो लाव फान्थाव रायदोंखौ न'नि उखुम बा बाख्रिफ्राव थुना दोननाय जायो बैहाय माने मोनसे बर'फ्रा मो से गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दं जे माने बै बुस्थु खौ रायदोंनि सु गोनां बे बिलाइ आरो लाव फान्थावखौ माने न'आव थुना दोनोब्ला गुबुन गाज्रि मानसिफोर नि नोजोरा नाङा होनना फोथायनाय दं आरो नोंथां
औ औ
जों बे फोरखौनो माने मोसौ बैसागो हिसाबै फालिलांनाय जायो आरो आरो मानसि बैसागो जाबाय बैसाग दाननि से अक्ट'खालि जोङो फालिनाय से एक्ट'निफ्राय फालिनायखौ नुनो मोनो बै फालिनायाव जों मा होनो नोंथां माने से थारिख खालि जोङो बारा रंजा बा खामनायखौ गामियाव बेरायनायखौ नुनो मोना आरो माने न'खरावनो थानानै जोङो न'नि बाय बाहा खुरमा बाहागि बिदा फंबाय बिमा बिफा गावजों गाव सनमान होलायनानै खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव सो जोङो बैसागुनि नै थाम ब्रै बा थारिखफ्रावसो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासिबो ज' ज' ओंखारना खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनानै रंजा बाजा खामनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नंथा
गोदोनि दिनाव नोंथां बैसागुखौथ' जोङो से दानालागै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बैफोरखौ माने आथिखाल मुगायाव बयबो थ गोरों गोरा जाबाय नालाय जों रंजा बाजानोथ' बयबो दिन थांजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो बै फोरखौ स्नि सान सानब्रै सानबा बिदि फालिनायखौ जोंहा आथि सिखाल बुगायाव नुनो मोनसै आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ नां नंगौ खोनादों नांथां?
ओं खोनादों नोंथां नोंथाङाबो बैसागुनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला बुंलांसै आं नोंथां।
ओं ओं दे
नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा बैसागुआ जाबाय मोनानसे मा होनो बर'नि आंगो फोरबो आरो औ जोंहा बैसागुनि समावहाय मा बिफां लाइफांनि मा बिलाइफोरा माने गोरलै बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे माने मिथिंगायानो माने महरसो लायो आरो जोंहा बैसागुनि समावहाय औ बै समावहाय जोंहा मा बैसागु बोथोर जायो आरो जोंहा मा बैसागु बोथोरखौनो बर'फ्रा मा गोदान बोसोर महरैहाय माने बरायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां? औ बैसागुनि समावहाय जोंहा बर'फोरा नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा गिबियावहाय मोसौ थुखैग्रोनाय जायो मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंहा माखासे मा मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै थाइखा फान्थाव, हालदै थाइखा, फान्थाव, हालदै खोनादोंना नोंथां आ खोनादों नोंथां औ दान नाङाा माने जोंहा बैसागुनि समावहाय खोनांदोंना खोनायाखै नोंथां? अ नोंथाङाबो एसे दोरोद न थालाय हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' खोनादों? हेल' खोन- खोनादों अह नोंथाङाबो एसे जायगा दोरोदना नायलाय थावरा दं। हेल' मा सिम नोंना? ए र' खोनागोन दाननाङाल'। हेल'? खोनाला माथो दाननाङा बिदिनो दोनबाय था। दा खोनागोन बेयो हेलौ हेलौ। हेलौ हेल'? नेदालाय फुल नांदोंलै दाननाङा र' होमबाबो बिदिनो थाबाय थायो। हेल' हेल'? खोनादोंना नोंथां? नेटा। दस मिनिट जाहो थारनिर'। माबोरै जानांगौ बिदिबालाय। हेलौ? दान नाङा र' नों फाइभजि अन खालामदों नामा फाइभजि अन खालामदों? र' दुइ मिनिट ल'थारसै। माबा बयसखौहाय इसोरो दानस'नासो होखायो। दस मिनिट जाबानो जायो। मा जाखो हेल'? हेल'? हेलौ हेलौ? हेलौ? दानाखैदा? र दान-दानथारनाङा दस मिनिट बानायथारनि। हो हो खोनायाखै? जिबि जाया मानो जों दह रायलायखाबाय नालाय बुरजा एसे। हेलौ हेलौ हेल'? हो एफा मोजां जाखानानैसो दसेनो मा जाब्रबनाय? बेलेग रायलायफिनसैलै रायबा। मारै जाखोब्रा? उम।